खुलुबाय नोंथां दा नोंथांजों आङो सावरायनो सानदों। जोंनि बर' हारिमुनि माखासे गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, दामनाय देनाय,
नोंथाङा बेथ' बियो ब नोंथाङा मानि औ जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा आंनिफ्राय बर' हा हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरोना नोंथां? औ जोंहा हारिमु होनना बुङोब्ला माखौ बुजियो जे जोंनि ओ गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय, मोसानाय मुसु दामनाय देनाय गासैखौबो लानानै जोंहा मोनसे हारिमु होननानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो जों ङो जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गाननाय जोमनायाव मा दं ओ जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला हिनजावसाफोरनि थाखाय दख'ना आरो जोमग्रा बेबायदिनो जोंहा हौवासाफोरनि थाखाय दङ गामसा आरो आर'नाइ फालि बेजों लोगोसे जोंहा मा दं आर'नाइजों बानायनाय गस्ला बे जोंनि हौवासाफोरनि थाखाय गानग्रा आरोना ओमफ्राय हिनजाव सा फोरनि थाखाय माखासे ओ सना, खेरा, आसान बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ गांग्रिफोरखौबो मोनो जेनेबा जोंहा ओ आर'नायाव मा हाजो आगर आरो थाइगिर बिबारखौ जों एरनाय जायो आग'र हिसाबैहाय आर'नायाव ओ बिदिनो आरनायखौ जों गोबांथा माबाजों ओ बायदि रोखोम गाबजों जोङो साजायनाय जायो गोबांथा रोखोमनि जों गाबनि आर'नाइखौ मोननो हायो बेबायदिनो दख'ना दख'नायाव जोङो गोबां रोखोमनि जे आगर आगरफोरखौ जों एरनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय हाजो आगर थाइगिर बिबार दाउराइ मो एखनबा फारौ मेगन ओ बिदिनो ओम जिब जुनारनि सावगारि मिथिंगानि सावगारि बिफां लाइफांफोरनि सावगारि बिदि एरनाय जोङो नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव मा ओ जोंनि बर' आइजोफोरानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ मुवा बेसादफोरनिफ्रायनो बे ओ जोङो खुन्दुंखौ थुननानै गाब गानानैहाय बे दख'ना गामसा बायदिसिनाखौ जोंहा दानाय जायोमोन आरोना नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनायाव दङ गुबैयै अनला अनलाजों जोंहा मा ओ दाउ अनलाजों अनलाखौ गुबुन गुबुन आदब जोङो जानो हायो बा गुबुन गुबुन बेसादफोर जों जानो हायो औवा मेवाइ बिदिनो मुला बिदिनो मुला गुन्द्रु जोङो ओ आरो हाय मैथ्रु बिबार बारसि बिबार बिदिनो बायदि रोखोमजों जोङो जानो हायो आरोना ओमफ्राय जोंहा सबायाइजों साम' दङो ओमफ्राय अमा बेदर दङ दाउ दङ बिबदिनो जोंहा ओ ना नारजि दङो नाफाम दंङो आरो खांख्राय मैथा बायदि रोखोम जामुंखौ जोङो मोननो हायो थि बेबायदिनो जोंहा बर'नि माखासे जामुंफोरा जि आ इ टेकबो मोन हादों जायखौ जोङो जिअग्राफि - जिअग्राफिकेल आइदिनटिफिकेसन होनना जोङो बुंनो हायो आइडेन् टिटि होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो माथि गालदाब माथि गालदाबखौ जोङो खेरादाफिनि मुंजोंबो मिथिनाय जायो बेयो जोंहा जि आइटेक मोननाय बेबायदिनो जोंहा ओ दङ जौ बिदैयाव जेरै ओ जोंहा माइब्रा बिदै आरो जौ गोरान जौ गिसि बेफोरो जोंहा जि आइटेक मोननाय आरोोना नोंथां बेफोरखौ जोंहा मा? जोङो मेंग्लिनाय देहाखौ बा जोंनि मेंगनाय देहाखौ थाजिम खालामनो थाखाय बेफोर जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथ थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला दामनाय देनाय बा हारिमुाव जोंनिबा हारिमु बुंनो थाङोब्ला गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायाबो जों। बुंखाबाय आं जा दामनाय देनायनि बागै नोंथाङा फोरमायनो सानदों दामनाय देनायाव जोंहा दङ खाम सिफुं। सेरजा गंगोना लायग्रि थरखा बेफोरखौ दामनानैहाय जोंहा मोनसे गाहाय फोरबो जे जोंनि बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबोआव रंजानाय। मोसानाय जायो आरो बिदिनो बायदि रोखोम आलासिफोर फैयोब्ला आलासि सिबियोब्ला बेफोरखौ दामनानै मोसानाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा। माखासे फोरबोफोर दं हारिमुआवहाय जेरै बैसागो फोरबो खाथि फोरबो मागो फोरबो बिदिनो खेराइ फुजा। बाथौ फुजा बेफोरखौ जोङो फालिनाय जायो आरो जोंनि समाजाहाय ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोङो। मोसानायनि बागै बुं मानाय जों बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि जोबोद मुंदांखा जाय सिखिरि सिख्ला बा सिखिरि हानजा। मानाय बिदिनो गराय दाब्रायनाय मोसानाय दाहाल थुंदि सिबनाय मोसानाय बेफोर मोसानायखौ। जोङो नुनो मोनो बा जोङो दिन्थिफुंनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि गोजान गोदान जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि हारिमुखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन। गुबुन दावबायारिफोरा फैयो बिसोरनो जोङो जोंनि बे जे जोंनि रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे खेला धुला गेलेनायफोराव दङ जेरै बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय खमलायनाय बेफोर जों जोंनि मा दोरोङारि गेलेनाय जाय गेलेनाया गोदो गोदाय आजौ आजैमोननिफ्रायनो फैदोंमोन सोलिबोदों आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों लोगोसे दंबो माखसे हा हागारानि आ मैगं थाइगंफोर जाय मैगं थाइगंफोरा जोंनो मुलि हारिनि आरो ना नोंथां जाय मैगं थाइगं थाइगंफोरा जोंनि देहायाव माखासे सक्ति गोहो बोलो बा जोंनि माखासे बेमार आजारफोरखौ सुस्रांनायाव। गोबां हेफाजाब बा मदद खालामो जायनि गेजेरजों जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोननैसो मैगंनि मुं बुंनि जारि दङो जेरै रैहाय दिंखिया दङ' बिदिनो जोंहा ओ खुंखा, थाराय बायदिसिना। खौ जोङो मिथिनायनिफ्रायनो बुथुमनानै मोननाय जायो जायखौ जोङो आबाद मावलायनांगौनि गोनांथि जायाना आरो नोंथां बेफोरखौनो जोङो गासैखौबो लाफा आरो जोंहा मा मोनसे हारिमु जादों आरो नोंथां जोंहा माखासे जारिमिनफोरबो दं। ओ इयुनाव सम मोनोब्ला नोंथांनो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायफिननोसै दा नोंथाङाबो आंनो। बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायथिनो सानदों नामा जे आं नोंथांनो जेरैबायदि फोरमायथिदों बेफोर बायदि?
आङो गोदोनि एबा दानि जुगाव एसे जेंना सोलिबाय थानाय बर' समाजाव नोंथांनो बेखौ फोरमायनो सानदोंमोन ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांसै गोदोहाय बांसिननो बे जेंनाफोरखौ नुनाय जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दा दानि जुगाव। इसिबां नुनाय जानाय जाला थेवब्लाबो आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो जोंनि हारिनि माखासे जेंनाफोर जायखौ जोंहा दासिमबो सुस्रांबावनांगौ दङ' बे सिगांग्रो सुस्रांबावनांगौ जेंनायानो जाबाय जोंहा गिबियावनो दङ' सोलोंथाइ। जोंहा दासिमबो गामिनि ओनसोलनि खना खनायाव दासिमबो जोंना आ सोलोंथाइआ दासिमबो सौहैयाखै आरोखि नोंथां नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइआ सौहैयाखै। नाथाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजाव जोंहा टाउन सोहोराव जोंनि सोलोंथाइया बां सिनानो गुजि जौखोन्दो एबा गुजिजौ गुजिबा जौखोन्दोआनो जोंहा बय बर' हारिया सोलोंथाइ मा खालामनो हाबाय सोलोंथाइखौ आरजिनानै लानो हाबाय नाथाय जोंना जेंनाया सोलिगासिनो दङ' गामि ओनसोलावहाय। मानो होनबा गामि ओनसोला दासिमबो ओ मोजां नांगौ रोखोमनि मा लामा गैया फरायसालि गैया आरो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि राहायाबो दासिमबो जोंहा गामि ओनसोलाव जौगायाखै आरो नोंथां जायनि जोहोनाव जोंनि बर' सुबुंफोरा दासिमबो सोलोंथाइ लानायाव जोबोद उन जालांगासिनो दं आरो नोंथां बेखौ जोंनि बर' हारिनि गोरों गोराफोरा नोजोर होनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां नङाब्ला जों हारिया गोग्लैसोलांगोन होननानै आङो फोथायो। बियो आंनि मोनसे सानदांथि आरो जोंनि बर' समाजावनो मोनसे एसे जेंनाया जानानै दंगासिनो एबा दासिमबो एसे एसे सोलिगासिनो आरो नोंथां नाथाय बेफोरो आ दानि जुगाव जोबोद ना खम जालांनो हाबबाय बे दानि जोंहा सो आ गोनोखो जुगावबो एबा
बिरिंदामिनारि
जुगावबो जोंहा मा दासिमबो माखासे बर' सुबुंफोरा गामियाव थाग्रा गामि ओनसोलाव जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा मा खोमसि फोथायनाय दासिमबो दं आरो नोंथां बेबायदिनो बिस्रा लोमजाबा माबा मोनसे गिदिर दिर बेमार जाब्ला बिथांमोनहा डक्टराव थांनायनि सिगां गामिनि अजाफोरनावसो थाङो आरो नोंथां बे सिङाव मा जादों गाराय जादों हा सिंनि हारा बाय दों अबावबा आथिं बायदों अबावबा आखाइ बायदों बे बुस्थुखौथ जों आखाइ बायनाय थाङा ना बिनि थाखायनो जोंहा डक्टराव थांनानै एबा देहा फाहाम थाइसालियाव थांनानै बैखौ जोंहा एक्सरे खालामनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो
अब्लासो अबे हाराया बायदों बबे हाराया बायाखै मा मुलि जानांगौ ओ जोंखौ जेरै जोंनि थैखौ टेस्ट खालामोब्ला एबा फरिखा खालामोब्ला जोंनि देहा सिङाव मा बेमार जादों मा बेमार जायाखै जोंहा बेफोरखौ नुजोबो आरो बेनि जाहोना नो जाबाय जोंहा जोंनि बिगियाना जौगानाय एबा बिरोंदामिनारि जौगानाय नाथाय मा बर' सुबुंफोरा दासिमबो। बे बिरोंदामिनारि जौगानायखौ आजावनानै लानो हायाखै आरो नोंथां। ओ दासिमबो जोंनि बै गामिनि सुबुंफोरनि। अजा बिजानावसो आ दै जारिनाय। लायो नायखांनो थाङो बेबायदि जानानै फैयो आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव बिसोरो जिउ गोमानांगौ जायो मानो होमब्ला माखासे बेमारफोरखौ मा अजा बेजायाबो। फाहामनो हाया आरो नाथाय माखासे। फिसा फिसौफोरखौ बिसोरबो हायो आरो बेबायदिनो माखासे मुरिदेब। खुलिना होलायनाय माबा माबि। ओ बेफोरबायदि ओ जेरै चिकेन बक्स माबा माबिफोरखौ बिसोरबो हायो नाथाय बिस- गिदिर गिदिर बुस्थुफोरखौ बिसोरो फाहामनो हाया मानो होनबा बिसोरनाव बै देहानि सिं। खौ मा जादों बेफोरखौ नुनो हानाय ओ गोहो गैया आरो नों। बेबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव। ओ बांद्राय नांगौनि बारा जौ लोंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जों। आ गासिबो बुस्थुआनो जानाय लोंनायानो मोनसे लिमिट थायो आरो नो। थां बुंनो थाङोब्ला जोंहा आं बिदिनोसै बायदियै बुंनोसै। जोंहा लोमजायो साजायोब्ला जोंहा मा मुलि जायो आरो नोंथां नाथाय मुलिखौबो मा फुङावल' गरस--। गरसे बेलासियाव गरसे एबा मोनायाव गरसेल' जायो। बेबायदि होननानै ओ लोमजानाय हामो होननानै जोङो मुलिहोब। खनसेनो बथलसे बा गासिबो गरब्रै गरबा जाबा जों। जानाय नोंङाना नोंथां जोंनि देहायासो गारजि जासिनगोन बेबायदिनो जोंहाबो मा जौ लोंनाय। खौ मा जोंनि लिमिदाव लोंनांगौ जायो आरो नोंथां जोंहा जुदि बि ओ बे जों। जोंनि गामियारिज। सुबुंनि मानसिफोरा मा बै जौखौ लिमिटआव लोङा आरो नोंथां। नाथाय जोङो बे जौउखौ सोहोराव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लिमिदाव लोंनाय नु नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो ओ जोंहा टाउन सोहोराव थानाय सुबुंफोरा मा हाबा सुखा जाब्लाबो रंजानाय खुसिनाय खुसिनि समाव बेबो जोंहा बै जौनिफ्राय गोजानाव थानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जौगानायनि फारसे आगान सुर लांगासिनो दङ। जोंहा टाउन सोहोराव थाग्रा बर'फोरा नाथाय दासिमबो गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुं फोरा ओ जेसेबांखि हाबा हुखा जाया मानो। जिउ नङाब्लानो बिसोरो हाबा हुखाखौ खुङा आरो नोंथां बिसिबांखि दुखुआनो जा सुखुआनो जा बिसोर जौखौ लोंथारगोनखै लोंथारगोन आरो जेरै फुजा मेला ओ बेबायदिनो उथुमाय सारनाय बिलोगो खानाय बायदि रोखोमाव बिसोरो दिनैसिम ओ जौ जौखौ ओ लोंबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो जौ जु जुवा गे गेलेनायखौबो गामि ओनसोलाव बांसिन नुबोगासिनो आरो नोंथां बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ होननानै आङो सानो आरो नोंथां। थाबैनो बेबायदिनोसै आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।